हेल
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ
नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना।
औ फ्रियैनो दङ।
ओ दायोथ' बोथोरा माबायदि सोलिगासिनो नोंथां।
ओ जोंनिथिं बोथोरा दायो दोमैलु दुमैलु बिदिसो सोलिदों।
औ अ' बिदिब्ला नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायलायनो हागोन नङा होमब्ला।
औ हागोन हागोन।
नोंथाङा अब्ला दा फ्रि नङा होमबा।
औ फ्रि।
अब्ला नोंथांनियाव आं ओ फंनैसो बाथ्रा खौ सावरायनो नागिरदों नोंथाङा जाखिनि हायो बेनि ओ जि बाथ्रा सावरायनाय बेनि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय।
औ औ।
ओ दायोथ' जोंहा दैज्लां बोथोर सफैदों नङा होमब्ला।
औ दैज्लां बोथोर।
औ बे दैज्लां बोथोराव जोंहा गोबां मानि ओ आबाद मावनाय जायो नङा होमब्ला।
औ।
बै ओ माइनि अनगायै। जोंहा गोबां माने आबाद आबाद मावनाय जायो‌।
औ।
बै ओ आबादखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव। मा मा आबादखौ। मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा।
अ' जोंनियाव माइनि अनगायै सिबिं नुनो मोनगोन आरो
औ थारैनो।
आरो। फान्थाव बिनि आबादखौ नुनो मोनो आरो। जोंनियाव।
औ आरो बेनि अनगायैबो गुबुन आबाद मावबावो नामा?
बिनि अनगायै ओ सबाय नुनो मोनो। माइ गायखांनायनि उनाव।
औ थारैनो नंगौ।
आरो नोंथांमोननियावबो बेबायदिनो गुबुन गुबुन आबादफोर आरो नुनो मोनो नामा?
जोंनि ओनसोलावबो ओ बेबायदिनो गुबुन गुबुन माइनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आबादखौ मावनानैनो ओ सोनारनानै थायो जेरै जोंनि ओनसोलाव जिंखा बेबायदिनो बहल बेबायदिनो भिन्दि बानलु जुखाम आरो बिनि उनाव जोंहा लेस्रा बेनिफ्राय ओ जोंहा लाव बेफोरबायदि गोबां आबादखौ जोंनि नैबे ओनसोलाव मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
नोंथांमोननियाव ओ बेखिनि आबादखौल' मावनाय नुयो नङा होमब्ला?
औ जोंनियाव माने गोबां दायो आबादखौनो बांसिन मावो बेनि अनगायै माने बेलेग आबादफोर बांसिन मावनायहाय नुनो मोना आरो।
अब्ला नोंथांमोननि ओमफ्राय मैखोमै आबाद मावनाय होनोब्ला माइनि आबादखौनो बुंजागोन नङा होमब्ला?
औ माइनि आबादानो।
दायो होमब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव जि माइनि आबाद ओ माइनि आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मावबोनाय मोनसे आबाद नङा होमब्ला? बेजोंनो जोंनि ओ गोबां सुबुं माहारियानो जिउ खुंनानै थायो।
औ
ओ आङो बेखौनो मिथिनो लुगैदो ओ नोंथांमोननि गामियाव जिहेथु बा ओनसोलाव ओ माइनि आबादखौनो बांसिन मावनाय नुनो मोनो होननानै बुंदों नों थाङा
औ औ
बेयाव नोंथांमोननि जि ओनसोलाव मा मा माइ माइखौ मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ जोंनियाव सुबबा आरो रन्जना
औ थारैनो
मागोआव जानो थाखाय माइब्रा आरो जोसा
औ
जोंनियाव बांसिन बेखौसो बे माइखौ मावनाय नुयो आरो जोंनियाव।
औ थारैनो नोंगौ ओ दायो नों-नोंथां‌ थांनाव आं मोनसे सोंबावनो बा मोनथिनो लुबैदों
औ औ
ओ नोंसोरनि ओनसोलाव नैबे दैज्लां बोथोराव नङा होमब्ला?
औ
बे दैज्लां बोथोराव ओरैनो बांसिनै ओ माजों हालेवनायखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो?
ओ सिगां समाव जोंनि ओनसोलाव मोसौजोंनो आबाद मावोमोन। ओ नाथाय दायो समा बारबोबाय आरो मोसौनि बेसेना दायो बांसिन निफ्राय बांसिन जाबाय। आरो मोस सौ खानोबो जायगा नांगौ आरो मोसौजों मावोबा बांसिन मोसौआबो खस्थ मोनो आरो मानसियाबो खस्थ मोनो आरो समखौबो गोबाव सम लायो। बेखौ बेखौ नोजोर बोना नानै आथिखालाव माने बयबो जेसेबां हायो एसेबां थाबै आबादखौ दिखोनो माने गोदान गोदान जेरै दायो ओंखारनाय टेक्टर
औ थारैनो नंगौ।
खौ माने बाहाय यो नाजाबाय जे बेखौ बाहायनायनि गेजेरजों दायो आरो खम समनि गेजेरावनो जोङो अखा जेब्ला अखा हायो अब्ला हालौनानै गायनो हाबाय आरो जेब्ला अख अखा हायो अब्ला बे अखायाव दैया फुरा थाजोबनाय हिसाबै टेक्टरजों आरो हालेवोबा दसे खिनि समावनो बुरजा बुरजा हालौनानै हायो ओ आरो बे बुरज बुरजा बुरजा हालेवनायनि जाहोनाव हाखौ फिलाप खालामनो दाना खेबसेयावनो माइ गायग्राखौबो गोबां गोबां आरो बुरज बुरजा हारजिरा लाग्रा जाबाय जायनि गिजिरज जों दायो आबादखौ थाब थाबनो थिखोनो हायो
जिखिनि ओ फोरमायबाय बे थारैनो नंगौ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा मोनसे खोनायोमोन नङा होमब्ला? ओ ज जयै सावरि बादालि जानाय बेफोरबाय दि सावरि बादालि जानाय जि खान्थि बेफोर खान्थिया नोंथांमोननि ओनसोलाव दिनैसिमबो ओ आथिखालसिमबो बियो सोलिगासिनो दङ नामा?
ओ जांख्रा जानाय होनदों नामा?
ओ आं बेखौसो ओ बुंदों माने जोंनिया माइ गायनो नागिरोब्ला माने गोबांथार माने ओ गामिनि जि बयबो माने जाय ओ जायहा माने माइ गायगोन बिसानि नआव थांनानै बा बिसानि फोथाराव बयबो ज जयै गायनायखौ जोङो सिगां समाव नुनो मोनोमोन ओ आथिखालावबो नों बिथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि ज ज गायनाय ओ जि खान्थि बेफोरो दं नामा?
ओ दङो अब्लाबो माने जेब्ला माइखौ गायखांनोसै आरो लास्ट जोबनोसैयाव जेब्ला बिगासे बिगानै थायो अब्ला बे समावल माने ज ज बेबायदि मावनायखौ नुयो आरो
औ थारैनो नंगौ। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ ओरैनो जि जोंहा आइजो माहारिफोरानो माइबो गायो लोगोसेनो जोंहा खोथियाबो फुयो नङा होमब्ला?
औ औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ हौवा माहारिफोराबो ओ खोथिया फुनायखौ नुयो नामा?
ओ जोंनियावथ' गोबांखौ नुवा नाथाय मालाबा समावहाय जेब्ला गायनो हाया बुरजा थायो आरो गाबोन हाजिरा फोर लागोन बायदि माने सुबिदा बि अखानि सुबिदाफोर बिदि थायोबा सम सम न'खरनिफोरा मदद होनो थाखाय मावनायखौल' नुयो जोंनियाव। माने इस्राइ बिदि माने फैसानि थाखा हाजिरा हौवाफोरा मावनाय खोथिया फु फुनायाव मावनाय बेखौ नुनो थाङा आरो जोंनियाव।
औ थारैनो नंगौ ओ खोनानो मोनो गुबुन गुबुन ओनसोल बा गुबुन गुबुन जायगाफोराव ओ आथिखालाव जोंहा ओ हौवा माहारिफोराबो खोथिया फुनाय बा बबेबा ओनसोलाव माइ गायनाय बेफोरबायदि ओ खामानिफोरखौ मावो होननानै जोङो ओ खोनानो मोनो आरो खायसे खायसे ओनसोलफोराव जों नुनोबो मोनो। ओ बेबायदि ओ मावनायनि गेजेरजों ओ जि हौवा माहारि बिथांमोनाबोदि सासे ओ आइजो आइजो बायदि खामानि ओ मावनो हायो। ओ बे बिथांमोननि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानो?
ओ मावनायावथ' हौवा हिन्जावनि जेबो सिमा थाया।
औ थारैनो नंगौ।
ओ बियो गाव गावनि मोनसे रोंगौथि आरो गावनि नख'रनि बिमा बिब बेफोरखौ सहाय होनायाव मावनाया बियो गावनि थाखायबो मोजांनिसो आरो बिखौ मावनायजों लोगोसे बियो मदद होनायसो जायो। अब्ला बेबायदि खामानियाव हौवा हिनजावनि जिबो फाराग माने लाखिनो नाङा होननानै आं सानो आरो।
औ नंगौ ओ थारैनो नोंथाङा जिखिनि ओ बाथ्रा फोरमायदों बे थारैनो नंगौ। दा जोंहा मावनाय दांनायाव ओ हौवायानो जा बा हिनजावानो जा आथ आथिखालावथ' गोबां खामानिखौनो हौवायाबो मावनो हायो आरो हिनजावाबो मावनो हा हायो बेफोरबायदि माने समान समान मावनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नों नोंथां नोंथां मोननि ओनसो सोलावबो बेफोरबायदि माने हौवा हिन्जाव मावनो हानाय ओ माबाफोर खामानि मावनाय नोंथाङा नुयो नामा?